औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ होनो हागोन नोंथां।
औ बिदि ब्ला जोङो दिनैबेखौ ओ बर'फोरनि न'आव फिजाग्रा जुनारफोरनि सायाव सावरायनोसै खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां बारा मोजां खोनायाखै माने एसे थाबथादों आरो
अब्ला दैैनि टपखौ आंनो सायग्रोनोसै
औ दे नोंथां दे।
बर'फोरनि न'आव फिसिजाग्रा जुनारफोर होननानै बुङोबा जोंहाथ' गोबां दं नङा होमबा नोंथां। दा बर'फोरा
औ दं नोंथां औ
औ जिउ खांनायाव एबा संसार जानायाव ओ जिब जुनार गोबां फियो जेरैहाय अमा, दाउ, बोरमा बिदिनो मोसौ हांसो बायदिसिना बेबायदिनो गोबां जिब जुनारफोर दं आरो न'आव फिसिजाग्रा जुनार होनोबा जोंहा माबायाबो सैमा अमा मा होनो सैमा मावाउजिफोरखौ फिसियो नङा होनोमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
दा अमाफोरखौहाय जोङो थेखा सुंनो थेखा सुंनो थाखाय बाहायनाय जायो जेरैहाय ओफ्राय बर'फोरा गोबां न'खरखौ न'खर खांनायाव हेफाजाब होयो आरो।
उम
बेनिखायनो अमा लायो आरो मोसौआबो बिदिनो जोङो गाइखेर होयो मोसौ गायैनिफ्राय जों गाइखेर खेर मोनो। गाइखेरखौबो फाननानै जोङो न'खराव गोनां जानाय मुवाफोरखौ लानो हानाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो बोरमा जोंहा बोरमायाबो न'आव फिसिजाग्रा जुनार बोरमाखौबो जोङो फिनानै ओ बोरमा लानानैबो जोङो न'खरखौ खुंलांनो हायो एबा जिउ खांनायाव बोरमायाबो गोबां हेफाजाब होयो बेबायदिनो बोरमानिफ्रायबो जों गाइखेर मोनो गाइखेरखौ बोरमानि गाइखेरखौ एसेबो फाननाय जाया बेखौ जोङो साहा लोंनो थाखायल' बाहायनाय जायो आरो। न'फोराव ओमाय बेदर जानो थाखाय आलासि दोमसि फैबा
औ
बेदर जानो थाखाय माबायो आरोखि मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा दङ दाउ दाउआबो बुरजाथार लायोबा फाननायावबो मोजां फानो फाननो मोनो आरो न'खर खुंनायाव बेबो बे गोबां हेफाजाब होयो। फिसा फिसौ नांगौ बुस्थुफोराव फानब्रबनानै जोङो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओम होब्ला जोङो एसे बेहायबो खरसाया खम जायो आरो माने न'आवनो थाखायोबा आलासिफोरनो फैब्रबबा बाजाराव थांब्रबनो हायाबा बेफोरखौनो सिथारनानै होनो हायो बेबायदिनो अमाखौबो जानो थाखायनो लायो फाननो थाखाय लायो आरो बेबायदिनो जोंहा न'आव फिसिजाग्रा जुनारा गोबां दङ। सैमा मावजि माउजिफोरखौबो फिसियो सैमाफोरखौबो फिसियो सैमाफोरखौ जेनेबा मोनाफोराव सिखावफ हाबनो हायैनि थाखाय आरो खायसे मोजां मोननानैबो फियो आरो ना।
उम
औ आरो बेनि अनगायैबो हांसो फारौ बायदिसिना गोबां जिब जुनारफोरा न'आव फिसियो बेफोरखौबो जोङो जिउ खांनायावहाय बिसोरबो गोबां हेफाजाब होयो आरोना।
उम उम
ओ दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायदो न'आव फिसिजाग्रा जुनारफोरनि सोमोन्दै।
आं दसे फोरमायबावदो नामा?
दसे फोरमायबावनोसै।
औ
औ बेबायदि नो मोफोरखौ अमाफोरखौ लानानै जोङो गोबां बाजारफोराव लांनानै नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय ओ लाबोनो हायो आरो बेबायदिनो फिसा फिसौफोरखौ लेखा फोरोंनायावबो गोबां हेफाजाब होयो बेबायदिनो अमा लायोब्ला बेफोरखौ ओ फिसा जाहोनानै जेब्ला फि फिसाया देरो आदार जानो गोरों जायो अब्ला जोङो हाथायाव बेखौ लांनानै फानहैयो फाननानैहाय जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ लाबोनो हायो न'राव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ आरो बेनि अनगायैबो ओ फिसाफोरा स्कुलफोराव जेनेबा स्कुल कलेजफोर हाबनायाव एडमिसननि मानि फैसानि आंखाल जायोबा बेफोरावनो जिब जुनार ओ जिबफोरखौहाय फाननानै जेनेबा अमा दाउफोरखौहाय फाननानै रां ओ आरजिनो हायो आरो।
औ बिदिब्ला नों
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ बिदिब्ला नोंथां आं एसे फोरमायलांसै जोंनिया माने न'आव फिसिग्रा जिब जुनार होनोबा जोङाहाय अमा बोरमा दाउ सैमा मावजि मोसौ मैसो आरोबाव दङ जोंहाय दाउराय दाउस्रि बाथ' दाव मैना सेसा
औ
बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरा बांसिनैनो अमाखौ फिसियो आरो अमाखौ जोङो गावनि जेनेबा न'खर खुंनायनि थाखायबो जोङो फिसियो आरो जानायनि थाखायबो जों फियो आरो अमा फिसिनानैबो जोंनि बर' न'खरफोरा गोबां थांनानै दङ अमाखौ जोङो बे अमा फिसाखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जेनेबा आरो जोङो अमा खौ जेनेबा फेदेरनानैबो बेखौहाय जोङो गोबां रां आरजिनो हा हायो आरोबाव दङ जोंहा बोरमा जोङो बोरमाफोरखौबो गोबां बाथोन खालामनानै जेनेबा बोरमा फालोफोर खालामनानै जोङो बेखौबो फाननानैहाय गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो बेजोंबो जोंनि बर' न'खरफोरा गोबां थांनानै दङ बेखौ आंबो नुबोगासिनो जों बयबो नुबोगासिनो। आरो दाउ आथिखालाव थ' मानि दाउनि फार्मफोरखौबो जोंनि गोबां बर' न'खरफोरा बानायबाय ज' ज'यैबो बानायबाय। गोबां बिदिनो बानायनानैबो जोंनि बे बर' न'खरफोरा थांनानै दङ आरो बिदिनो जोङो जे हांसो हांसोखौबो जोङो गोबां फिसिनानैबो बेखौबो जोङो बिनिफ्राय बिदैखौ फाननानैबो जेनेबा हांसोखौ फाननानैबो गोबाङैनो रां आरजिनो हाबाय आरो आरोबाव दङ जोंहा सैमा सैमाखौबो जोङो बर'फोराहाय मानि फिसियो आरो बेखौहाय जोङो जेनेबाहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा सिखावफोर नेनाय जेनेबा बेवहाय दस्रा जिब जुनारफोरा फै-फैनाय समावहाय बेखौ बेंथेनाय
ज
बेफोर खामानिफ्राव सैमाया जोंनियाव गोबां मदद होयो आरो। आथिखालाव माने सैमाखौबो ओरैनोबो जोङो फिसिनानै न'आवहाय नायनि थाखायबो फिसिनायखौबो जों नुनो मोनबाय मावजि मावजि खौथ' जोंनि बर' न'खरफोरावथ' नुनो मोनखाथारो। माने जेब्ला न'नि बाख्रियावहाय गोबां एन्जर फोर जायो अब्ला जोंनि बे माउजिया मा बै एन्जर फोरखौहाय माने हमनानै जायो आरो। बे समाव जोंनि माइफोरखौ जानाया एसे खमायो आरो।
औ खालामोना होमबा नोंथां
जोंहा दङ मोसौ
औ
औ मोसौआथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओम गाहाय जुनार बायदिखौनो जोङो होनजायो जोंनि बर'फोरा फ्रायानो मोसौ खौ फिसियो जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर गाइखेरखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो गाइखेरा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो आरो जोङो मोसौखौ जोङो बिमा हिसाबै जोङो मानियो आरो
औ फंसे बाथ्रा दंलाय लायोमोन ना जाय गोदोहाय ओ जायनि न'खराव मोसौ गैया बे न'खराव लोखि गैया होनलायनाय नङा होमबा नोंथां औ
आरो जोङोहाय मोसौ जेनेबा मोसौ हालुवाजोंबो जोङो दैज्लांफा मानि माइ गायनानै जोङो बेजोंनो हालेवनानै जायोमोन आरो जेनेबा माइ फोरखौथ' बिदिनो गायोमोन आथिखालावसो मानि ट्रेक्टर फैनायनि जाउनावहाय मोसौनिजों एवनाया एसे खमायलांबाय आरो।
खम जालांबाय औ नोंथां
औ आरोबाव दङ जोंहाहाय मैसो मैसोनिफ्रायबो जोङो गोबां गाइखेर फाननो मोनो आरो जोङो मैसोनि गाइखेरखौ फ्रायानो बारा लोंनाय जाया थेवबाबो बेखौहाय फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो। आरो जोङो औ मैसोखौथ' आरोबाव जोंनि बर'फ्रा बेदरबो जायो आरो मैस सोजोंबो जोङो हालेवनायखौ जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो नुनो मोनो आरो। आरो दङ जोंहा बे फोरनि गेजेरावनो दाउराइ दाउ दाउराय दाउ खौबो जोंनि बर'फोरा मानि फिसियो आरो बेखौहाय जोंनि न'खरा समायनायनि थाखाय समायना नुनायनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां
मानि बियो राव रायलायग्रा दाउ आरो। आरोबाव दंबावो जोंहा बाथ' दाउ मैना बेफोरबो बेफोरखौबो जोंनि बर'फोरा फिसियो आरो। बेफोरबो मानि मोनसे समायना जाथोनि दाउ औ
बेफोरखौबो बर'फोराहाय मानि फिसियो आरोबाव दङ जोंहाहाय सेसा सेसाखौबो आथिखालाव गोबां बर' सुबुंफोरा जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। सेसाखौ जोङो बेदरखौबो जायो बे आरो सेसा नि फार्म खालामनायखौबो आथिखालाव नुनो मोनबाय जोङो गोबाङानो। हेलौ
हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ औ दे।